ए खोनादो ना?
औ।
ओह
ओ बिदि नोंथाङा दसे सम ओ ओरैनो दंथयो नामा?
ओरैनो दंथ'यो दंनायालाय। ओं।
मोजां खोनाफैनाय जायाखै नोंथां?
ओं मोजां खानादों दा? मोजां खोनादों दा ओ।
खोना फैयाखै मोजां।
हेल'
औ बुं।
खोनाबायना? उम।
बेदिब्ला नोंथां जोङो दायो मानि बारै सावरायनो सानदों? नोंथाङानो फोरमायग्रोदो दे।
जोङो बिदिनो दावबायनायनि बागै सावरायनोसै दिनै।
औ
दावबायनायखौ जों माने आं गिबियावनो औ औ।
दावबायनायनि बारै बहा बहा दावबायखो आरो
औ
बहा बहा दावबायना मोजां मोनबोखो अननानै एसे फोरमायलांदो
आं माने आंना माने गंसे बाइक दं आरोना न'आवनो बे बाइकजों माने आङो गोसो जाबानो माने बेरायनो लुुबैबाथाय माने बेरायनो थाङो आरो बेरायनो थांनायाव माने लोगोफोरबो लांफायो आरो आं साफा सानैसो बिदिनो अबाफोरो अर आङो थांदोंमोन दाख्लै बावैसो माने अरुणाचल थांदोंना आं अरूणाचल प्रदेसाव आरो ना अरुणाचलाव थांनानै ओमफ्राय बे माबायाव गंगा रिभार होननाय मोनसे माने वाटारफल दं आरोना बेयाव माने दैया माने ओरै बेबायदि मोजां बाज्रुमनाय दं मोनसे माने हाजोनिफ्राय बाज्रुमो आरो बे जायगायाव माने बयबो मानसिफ्रा माने दावबायनो मोजां मोनो आरो थाङो बिदियावनो थांलाय फैलाय जायो ओमफ्राय बेयावनो म बेयाव मानसि बेयाव माने लोगोफ्राबो थांलाय फैलाय जाबाय थायोमोन आरो जोंनिया
औ
नायनो थाङो फैयो ओमफ्राय बिदिनो बांसिनानो माने जोंनि लोगोफ्रा माने बे अरुणाचल जायगाखौ बांसिन मोजां मोनो आरो लामा हक हाजो हक नायनो बिराद साफा समायना हाजोफ्रा नायनायाव बिराद समायना अरुणाचलनि हाजोआ ओमफ्राय लामाफ्राबो फर लाइ दिउदिउ ओमफ्राय मालाबाफोर खुवाफोर खुबाय बायबा खुवानि माबाया सावगारिया बिराद मोजां नुहुरो आरो गोजौनिफ्राय गाहायनि माने नुथाय खौ जि मोजां नुहुरो ओमफ्राय दाउ दाउ दाउसिन दाउलाफोर बि लाबायनाय बिदिनो नुयो आरो दंफां लाइफां बिदिनो गोथां गाबनि बिराद दंफां लाइफांफोर दं आरो बिरादनो ओमफ्राय जायगायाबो गुसुथार आरो गुसुआलाय बे जायगायाव माने जेकेट गानाबा थांनो हाया आरो माने बिराद गुसु जायोना बरफबो गोगलैयो
औ
ब उम बिनि थाखायनो माने जाला मोनला माने थांनो बायनो हाया आरो थांबानो माने देहाफ्रा सुख जा बो नागिरो आरो
एसे गानफब ज
हेल' नोंथां नोंथांनि रावखौ खोनाफैनो मोननाय जायाखै खोनादोंना नोंथां